खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनिसिम आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा जुदि फ्रिबा रायलायनो हागोन ना आङो?
रायलायनो हागोन नोंथां आं दा फ्रियैनो दङ नोंथां।
बिदिब्ला आं दिनै फरायसालि जेनेबा फरायसालियाव थाङोब्ला जों मा मा सोलोंनो हायो गंसे फरायसालिया माबायदि मोजां जानो हायो बेनि हिसाबै सावरायनोसै।
औ नंगौ नोंथां।
जों साफ्रोम जों साफ्रोम गथ'फोरानो फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो थाखाय थाङो। फरायसालियाव खायसे नेम थिनानै होननाय थायो जेरैबायदि फुंनि दाइन थामजि रिंगायाव फरायसालिया खुलियो आरो नै थामजि रिंगायाव फरायसालिया गयो। फुंनि गु बाजियाव फुनि आर'जायो, आरो फरायसालियाव नार्सारि एल केजि उकेजि निफ्राय लाखानै थाखो जिसिम थायो बेनि उनाव गासैबो आयदानि थाखाय फोरोंगिरि थायो, गंसे फरायसालिया मोजां फोरोंगिरि एबा मोजां फोरोंनाय आरो मोजां जायोब्लासो बे फरायसालियाव बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ मोजां जाथों होननानै होयो। जाय फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाया मोजां जायो बे फरायसालियाव गासैबो सुबुङानो गाव गावनि फिसाफोरखौ लोब लोब फरायहैनो लाङो। आरो गोदोनि दिनाव फरायसालि दङमोनब्लाबो गोदोनि फरायसालिया इसिबां खोब मोजां नङामोन। गोदोनि फरायसालियाव फरायसाफोरा गावबा गाव लिरनो थाखाय कलम गैयामोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरखौ बिमा बिफायानो जगायनानै होजोबो गोदोनि दिनाव फरायसालियाव लांनो थाखायबो बहि गैयामोन।
नोंगौ नोंथां।
गोदो थालिरनि बिलाइखौ थांनानै लांनानै बेहाय कलमनि सिहिखौ दावगांजों लिरनाय जायोमोन। दिनैनि फरायसालिया गोबां जौगानाय जाबाय, जेरैबायदि जिरायनो थाखाय देक्स बेन्सनि आंखाल गैला। लिरनो थाखाय ब्लेकबर्डनि आंखाल गैला। फेन बायदि बायदि एसि बायदिनि बेब'स्थाबो होबाय। गोदोथ' बांसिनानो सुबुंफोरा फरायसालियाव थाङानो खामोन नाथाय दिनैनि गासैबो फरायसाफोरानो फरायसालियाव थांनांगौ जायो मानो होनोब्ला मोजां सोलोंथाइ लानोब्लासो जों फरायसालियाव थांथारनांगौ जायो
नंगौ नोंथां
नोंथाङा एसे बुंदो
औ नंगौ नोंथां जोङो फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय थांनो नांगौ ओ फरायसालि होननानै बुङोबा बेयाव फरायसालियाव ओ फरायसाफोर थागोन ओ मास्टार थागोन। ओ गेटमेन सुगिदार थागोन न' बां साफा खालामग्रा ओ सगिदार थागोन औ फराय
आरो बिनि उनाव सासे गाहाय फोरोंगिरि थायो गाहाय फोरोंगिरिफोराया गाहाय फोरोंगिरिया गाहाय फोरोंगिरिया मोजां जानांगोन गाहाय फोरोंगिरिनि दैदेननायावसो फोरोंगिरि फोराबो फरायसाफोरखौ मोजां फोरोंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
औ गंसे फरायसालि गंसे फरायसालि होननाय लोगो लोगोनो बे फरायसालियाव जेरै दंफां लाइफां बिबार ओ बिदिनो बिदिनो गासैबो थायो आरो
औ खायसे खायसे फरायसालियाव आरो गथ'फोरनि
गेलेग्रा मुवा
जेरैबायदि हैैजां मैजां
औ नंगौ नोंथां।
आरो बायदिसिना दंबावो
औ नंगौ नोंथां
फरायसालियाव गथ'फोरनो
नोंथांनि गामि ओनसोलाव गंबेसे फरायसालि दङ
आंनि गामि ओनसोलावथ' बुंनो थाङोब्ला गं स्नि फरायसालि दं।
नंगौ नोंथां।
औ फरायसालियाव थांबाय थायोब्ला जों खायसे रोङै आयदाखौ सोलोंनो हायो जाय फरायसालियाव गथ'फोरा मेट्रिक आन्जादाव मोजां बे फरायसालियाव लोब लोबनो जेब्ला मुं थिसननाय सम जायो अब्ला गाव गावनि गथ' गथायखौ मुं थिसनहैयो जाहाथे गावनि गथ'फोराबो मोजां नाम्बार एबा मोजां मुं लाखिनो हायो आथिखालाव फरायसालियाव थाङौ होननायानो जों खोनानो मोनला आरो नुनोबो मोनला।
नंगौ नोंथां।
खायसे गामि ओनसोलनि फरायसालिफोराव। फोरोंगिरिनि आंखालाव एबा सरकारि फरायसालियाव। बिमा बिफाया गाव गावनि फरायसाफोरखौ बांसिनानो होनायखौ जों नुनो मोना।
नंगौ नोंथां।
नाथाय खायसे। रांनि आंखालाव गाव गावनि गथ' गथायखौ। गामि ओनसोलनि फरायसालियावनो होनायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां औ।
दा नोंथाङाबो एसे बुंदो।
औ। गंसे फरायसालियाव जोङो। फोरोंगिरिफोरा मोजां जायोबासो ओ गथ'फ्रा। फरायसुलि फरायसाफ्रा। मोजां जागोन आरो रोंखा रोंखा राखा जागोन। जोङो। फरायनानैनो गिदिर गोलाव जानो हायो जोङो।
फरायसालिया मा दिनखालि बांसिन बन्द' थायो।
फरायसालिया ओ ओ रबिबार रबिबार रबिबाराव बन्द' थायो आरो। जोङो गरम बन्दखौ जोङो। ओ जुलाइयाव मोननाय जायो जुलाइ जुलाइ दाननि से। ए कालाराव मोननाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां। आरो फरायसालियाव सम सम बिदिनो। गथ'फोरनि रोंगौथिखौ नायनो थाखाय बादायलायनाय लानो नांगौ।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो। बिदिनो फरायसालियाव गेजेरारि। खेला गेलेनाय बादायलायनाय। कन्थाय आवरायनाय बादायलायनाय। मोसानाय मुसुरनाय खारनाय बादायलायनाय। बायदि गोबां रोखोमनि खेला दुलाखौ। लाबोनो नांगौ होमबाना फरायसा। फोराबो एबा फरायसालिनिबो। मुं थायो।
औ।
गंसे फरायसालिया। जौगानायनि आन्दोआव फरायसाफोरनि मोजां जानाय। खौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव दा गोबां। फरायसालि गायसनगासिनो दङ।
नोंगौ नोंथां।
जेरैबायदि इंलिस मेडियामनि फरायसालि। प्रि कितस फरायसालि दानि दिनावथ' गथ'। उन्दैफोरनि थाखायबो। गेलेनायनि फरायसालि ओंखारदों।
औ नोंथांङा बर'फोरनि स्कुलनि मोननैसो नाम एबा मुंखौ बुंनानै हो
ओरैनोथ' बर'नि स्कुलनि गोजौ सिखना गोजौ फरायसालि औ आरो सिखोन गोजौ फरायसालि
औ
बेनि बागै आं मिनथिला नोंथां बिब्ला दफ मथिनिांन दोन होनसै
औ नंगौ नोंथां।
न समाबो जानानै फैबाय गोजोन्थों नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि
औ